खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
खोनाबायना?
औ खोनाबाय।
औ।
ओदा जोंङो सावरायगोन नोंथां बर' गामियाव माखासे आथिखालाव माबायदि संसार जायो नङा होमब्ला। सहराव जों नायनो थांबाथ' गावजों-गाव खाथि खाथि होंगो-दोंगो आरो लामा लामा जेरै प्लास्टिक दाखोर-दाला लेथ्रा गेसाव-गोफोन नुनो मोनो। दा जोंनि बर' गामिफ्रावबो बेफोरबायदि ओ लेथ्रा गेसाव-गोफोनजों गफबनानै दं ना साखोन-सिखोनै दं बेनि बागै सावरायनाय नङा होमबा नोंथां। खोनादों नोंथाङा?
नोंथाङा मा बुंनो खनसे बुंफिनबावोबा मोजां जागौमोन।
अ माने जोंनि बर' गामियाव आथिखालाव माबायदि संसार जायो। बेनि बागै जों सावरायनो लागोन। मानो होनोबा आथिखालाव जों नुयो माने टाउन सहरफ्राव जेरै दैनि आंखाल बेनिफ्राय लामा-सामा प्लास्टिक गेसाव-गोफोन लेथ्रा जायगाजों आबुं माने बेहाय मोनसेबो माने मोजां जायगाखौनो जों नुनो थाङा आरो गोबां खम। दा बेखौ रुजुनानै जों सावरायगोन टाउन आरो गामियाव जों माबायदि संसार जायो। दा नों- थांआनो फोरमायनो हागोन। माबायदि आथिखालनि जोंनि गामियारि थासारि आरो सहरारि थासारिनि समायनाखौ फोरमायनो हागोन।
गामिया रियाथ' जोंहा गोबां समायना आरो गोबां नायनो मोजां। आरो बेजों लोगोसे गोबां साब-सिखोन होननानै जों बुंनांगोन मानो होनबा गामियारिनि सुबुंफोरा जाखिनि बाहायो जायगायाव मोननाय मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय मुवाफोरखौ बांसिनै बाहायो माने जायफोरा सेवनानै थाङो। बेफोरखौ बाहायो। माने प्लास्टिकखौ जों गामि ओनसोलाव बहुद खम बाहायो। नाथायबा टाउन ओन सोलाव एसे बांसिनखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। जों गामि ओनसोलावहाय प्लास्टिकखौ खम खालामनो थाखाय सोरनिबा हाबा खेराइ बेफोर फोरबोफ्रावबो माने प्लास्टिकनि थोरसि बाहायालासिनो थालिर बिफांनिफ्राय दाननानै बिनिफ्राय थोरसि उनु खालामनानै हाबाफोर बाहायो। बेफोरबायदि बाहायोब्ला माने आ- आबहावाया गुबुंले जाया।
औ नंगौ।
माने बाहायखांनायनि उनाव बेखौहाय गारोब्ला बियो सेवनानै थाङो आरो बेजों लोगोसे हासार जायो। नाथायबा टाउन बा सोहोरावहाय नि गासिबो मुवाफोरा माने फेक्टरिनिफ्राय बानायना फैनाय आरो फेक्टरिनिफ्राय बानायना फैनाय मुवाफोरखौ गोबाव समहालागै दोनो बिनि थाखायनो बेखौ प्लास्टिकनि पेकेट खालामनाय जायो। नायनो मोजां जायो जाहाथे माने बेहाय गासिबो मा माजों बानायनाय बेसे समसिम बाहायजागोन बेफोरनि सोमोन्दै लिरनाय थायो बे- प्लास्टिकनि पेकेटनि सायावहाय बेफोरखौ नायनानै जों जायो। आरो बैफोरखौ जाखांनायनि उनावहाय जोंङो माने गारो गारोब्ला बेनो माने टाउन सहरावहाय नों मोनसे आं मोनसे गारबाय टाउन सहरावथ' गामिनि अ फ्राय टाउन सहराव थानाय सुबुं सानखोआ बांसिन सुबुंनि अनजिमाया बांसिन जानायलाय दै लिग सानफ्रामबो सासे मानसि न'खरावहाय खमैबो मोन बानिफ्राय जिसिम लागै प्लास्टिक पेकेट फैयो। बैखौ सानफ्रामबो जमा खालामनानै दोनोब्ला जोंहा बेसे बुरजा प्लास्टिक जायो। आरो बेफोर बुस्थुआ सेवनानै थांङा बेफोरखौनो लामा सेरफ्राव गारनानै दोनगोन सोरबाया आरो सोरबाया बिदिनो सावगोन सावोब्लाबो जोंहा बिदुङाव दुंङो आरो गारनानै दोनोब्लाबो बेबो सेवनो रोंङा आरो बेहाय जुदि प्ले-प्लास्टिकनि सिङावहाय गेसाव बा गोथां मुवाखौ सोनानै गारहरोब्लाबो बियो। सेवनानै हायाव मिलायनो मोनैलाय बियो प्लास्टिकआव थाबाय थानानै बियो। आबहावाखौ गुबुंले मोनामनाय खालामनायाव बांसिन
औ नंगौ
जायो आरो बेनिखायनो
नंगौ
जोंङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायनायखौ एसे खम खालामनांगौ जाहाथे आबहावाया मैला जाया आरो गामियारि ओनसोलावहाय गासिबो मुवाखौ जों गाव गावनि न'खरावनो मोनो होननानै बुंनांगोन। मानि होनबा जानायनिफ्राय लानानै माइ माइनिफ्राय जों माइरं दिहुननानै ओंखाम जायो गिबि जोंनि ओनसोलनि जाग्रायानो जाहैबाय मा ओंखाम बेखौ जों न'आवनो मोनो जों गुबुनाव लायनानै थांनानै लायनो नाङा बेनिखायनो जोंनाव प्लास्टिकआ फैया आरो नैथियाव दं मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौबो जोङो न'आवनो गायो बर' नखरनि बारि बागानाव बयनियावबो मैगं थायो बहल जिंखा फोरला टमेट' थास' बिबार बिथराइ बैफोर मैगंफोरखौनो जों जायो। बेफोर मैगंफोरखौ जोङो पेकेटाव मोना माने जोंनि बागाननिफ्रायनो खानानै जायो नालाय जों प्लास्टिकआ जोंनाव बिनिखायनो खम फैयो
औ नंगौ खोनागासिनो दं नोंथां
औ माने बेफोरनि थाखाय जोंनियावहाय प्लास्टिकआ खम जाबाय नालाय बाहायनाया जोंनाव आबहावा गुबुंनिया खम जायो आरो मोनामनायाबो खम जायो मानो होनबा जों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
नि सुबुं सानखोआआबो गामि ओनसोलाव बहुत खम आरो बेजों लोगोसे औ गेसें बेनि थाखायनो जोंनियावहाय एफाग्राब आबहावाया गुबुंले जाया आरो गुबुंले जायोब्लाबो सोदांनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां दङ बिफां लाइफांनि बार बेफोरो जोबोद गुसु जायो आरो अक्सिजेनखौ गोबां बिबांनि मोनलालाय मोननायलाय थान्दा निजोम जायो गामियारि ओनसोला आरो टाउनावहाय जाहैबाय गासिबो बयहाबो फक्कानि न' बिल्दििं लामा सहर गासिबो फाखानि र'ड सिथ्लाखौ मानि हाग्रा फुनो बानानै आथिखालनि सुबुंफोरा फाखानानै लाजोबो बेजों लोगोसे सान्दुंङा दुंब्लाथाय बिदुुंा हाबहाबनानै थानोसै गरम जायो आरो थानो हायिबायदि
औ नं
खाथि खालायाव हाफोराबो ए औ औ बुं दे
बे आं दा बेखौ मोनसे गोसोखांदों दा जोङो जाय टाउन सहराव थानाय सुबुंफोर नङा होमब्ला बिसोरो जोंबा गाहाय नायनो थाङोब्ला लेखा फरा फरायनाय सुबुंफोरा ज बांसिन टाउनाव थ आरो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा माने आथिखालाव दंसै फरायनायफोरा थेवब्लाबो माने बांसिनै फरायोै सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव थानाय जायो दा थेवब्लाबो जोङो माखासे जोंनि बिनि फारागथिया गोबां दङ जेरै टाउन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा लेखा फरा रोंबाय जेब्ला बेनि बिसोरो गावसिनि थानाय जायगाखौ साबसिन हामसिनै खालामनानै लानो हानांगौमोन जेरै दा गामि ओनसोलावसो जों साबसिन हाम बाबसिन साखोन सिखोन आरो प्लास्टिक बेफोरबायदि बाहायनायखौ माने जोथोनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा जों दुब्लि बारियाव आबादथिलियाव प्लास्टिक गांसे लानानै थाङोब्लाबो जों बेखौ न'आव लाबोफिननानै सावनानै गारनाय जायो नाथाय टाउनावसो जों गोबांसिन माने फरायनाय मानसिफोरखौ मोननो हायो दा बिनि गेजेराव मानि खार'नाव बेफोरबायदि जों फरायनाय आरो फरायैनि गेजेरावबो फरायैफोरखौ साबसिन नुनो हादों होननानै नोंथाङा सानो
औ माने फरायनायजों लोगोसे माखासे फरायबानो जे सासे मानसिया गनि गियानि जागोन बे नङा माने बेनाव माखासे गावनि जिउनि थांना थानायनि खामानि मावनायखौ रों नांगौ जानो हागौ नाथाय बियो माखासे जाय बेसिक गुदि गोनां जोंनि आबहावानि थाखाय माबायदि खामानि मावब्ला जोंनि आब अखौा गोग्गो थागोन बेफोरखौ बिनि फारसे बियो गोसो होआ बिनि थाखायनो जेराव मेराव खुदै गारनाय जेराव मेराव प्लास्टिक गारनाय जेराव मेराव बाहेराव फेसाब खालामनाय बैफोरबायदि हाबाखौ टाउनाव थानाय सुबुंफोरा लेखा गोरोंब्लाबो मावो बिनि थाखायनो ाउ टाउनाव लेखा गोरों थाबाबो माने बैफोर आबहावाया गुबुंले जायो।
नोंगौ जोबोद मोजां ओ दा जोङो मिथिनो मोनबाय ओ जों गामि ओनसोलाव जुदि नायोब्ला गोबां बिफां लाइफां ओ बेजों लोगोसे ओ मा होनो मिथिंगाजों बुंफबनाय जेराव गेसें न'खर बर'फोरनि बा बर'फोरनिखौनो बुंनांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो जिब जिबि फिसिनायनि जाउनाव माखासे जोंनि हाफोरा आथिखालाव हासार गोनां बेजों लोगोसे जोंनि ओ जायफोर थानाय जायगाफोर बेसोरो माने जेरै मिथिंगाया समायना मोजां मोनो बेबायदिनो समायनायैनो दं होननांगोन। मानो होनोबा बेहाय जोङो आथिखालावबो गोबाङानो गामि ओनसोलाव साइकेलफोरजों सालायनायखौ थांलाय फैलाय खालामनाय नुनो मोनो नाथाय टाउन सहराव ससेबाबो गारि मथरनि गेजेरजोंसो जों थांलाय फैलायनि जाउनावबो आबहावानि सायाव गोबां माने गोहोम गोग्लैनायखौ जों मोननो हायो। दा नोंथां बेखिनियाव जोंहा समाबो जाबाय ओ गामि आरो टाउननि गेजेराव थानाय माखासे बि जों नुनो मोनबाय फारागखौ। सावरायनायनि बे गुसुं समनि गेजेरावबाबो नङा होमबा नोंथां? औ दा बिदिब्ला जोङो दोनथ'दिनि नोंथां। उनाव सावरायनो खाबु मोनोब्ला फिन मोजां जों बेबायदिनो सावरायनो खाबुखौ लागोन। दे